ए सार
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथांसिमबो सानजौफुनि गोजोन हामग्लायनाय बाहरनाय थाबाय।
औ नोंथां मोजांना नोंथां।
औ मोजां नोंथांनो।
औ नोंथां। नोंथां आंनाबो मोजां नोंथां नोंथांजों दा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिबा आं फोरमायनोसै
औ
औ नोंथां ओ बैसागुवाथ' जोंना बोसोराव खनसेल' जायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ बैसागुवाव जों गासैबो रंजायो गासैबो बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' रंजानो थाङो। बैसागोआ बर'फोरनि गाहाइ रंजानाय फोरबो। बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारि हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो।
औ।
औ ओ बे रंजानाया बर' हारिमुनि बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं गोसो मोदोम जिउ होनानै अरायबो खुंबोगासिनो दं गावनि गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुखौ बेखायनो बर' हारिनि आमाइ थख्ल' गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ सानसेहालागै खुङोमोन होनना खोनायो नाथाय बोथोरा थाङो हालो दैलो समाव थाङो खोन्दो खोन्दो सम थांनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबोयो लोगोसेनो बोथोराबो सोलायो बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो समायना नुवो औ जावखुनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो गोदो गोदाय जों खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना हारम'नियाम लानानै दख'ना गोमो फालि गोजा आर'नाइ फालि आरो गोथां ब्लाउ गोजा ब्लाउस आर'नाइ गोथां फालि आरो हौवासाफोरा गामसा गाननानै
बिदि खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना लाना मोसानायखौ जों नुनो मोनलिया ओ आथिखालाव मुगायाव जोङो बक्स लानानैसो मोसानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नाथाय बेफोरदि बक्स लाना मोसानायखौ जों खुगाजों गान खननानै मोसानाया बांसिन मोजांसिन जायो आरो। खुगा मेथाइफोरा बांसिन मोजांसिन जायो।
औ
बैसागुनि सेथि साना जाबाय मानसि बैसागु फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो। आरो बेनि उनाव जों बिमा बिफाखौ गासैखौबो गेदेर मानसिखौ जों दुगैनानै जों फुङाव खुलुमनाय जायो उम बिसोरो मोजाङै ओ बिदि मोजां मानसि जालांनो हाथों होननानै बोर होनाय जायो। आरो बिनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै मावै-दाङै मोननाय बेसा सादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो ओ रंजालि बैसागुआ जुलि जागोदानफोरा फिसायफोरखौ लानानै ओ बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाय जायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोलिबोनाय खान्थि आरो गामिनि बोराय बुरैफोरा बिदिनो न' न' गिदिंनानै ओ फुंखाजों संनाय बेदर मैगं जानानै फैयो आरो। आरो जौबो लोंबोयो बैखालि बेलासि समनिफ्रायनो खायसे-खायसे मोसानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गाव गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो सेंग्राफोरा ओंखाम ज'था सेरजा, धल, थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगना जावख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मुवा मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो आरो रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो बर'फोरा बैसागु बो थोराव ओ बेराम आजार खारथों होननानै गोखा-गोखै फिथाइ-सामथाइ मैगं गोखा-गोखै, गोबाब बायदिमैया रोखोमनि खानानै फानानानै संजानाय जायो बेफोर जादों फुंखा बेसर जाबा थालिर फ'स्ला थाराय गाज्रि रायदों बिजौ लाफा सायख' खार' खानद्राय दिंखिया आरो आरो सिब्रुथारा बेफिरखौ जोङो बेमार-आजार खारथों होननानै जानाय जायो जोङो गासैबो जायो आरो बेखौ बैसागु बोथोराव
औ
आरो गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो जोङो गासैबो हास्थायो आरो बेनि उनावनो गामिनि बोराइ बेन्थ' गाज्रि गासैबो दौरिनि न'आव ज' जायो बेवहायनो ज'यै थांनानै बिसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबंलाव रि आनान ग'साइनियाव बोर बिना लायो गोदान बोसोराव अननानै बिनानै ग्रोम-ग्रोम उम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो आरो आरो बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न' न'खरफोरनिफ्राय दान लायै-लायै फैयो बिदिनो बैसागुआ सानस्निहालागै सोलियो आरो खैदां खैफोद लोमजानाय-साजानाय मोदायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो ओ लोगोसे रां खावरि मानसि-दुमसि खुसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु दानाव बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन-गुबुन आसार खान्थिजों थान फुजाखौ ज'यै होनाय जायो आरो गामि-गामि होनाय जायो बैसागुनि सानस्नियाव बयबो ग'साइ थानाव ज' जायो बर'फोरा फोथायोदि बोसोरनि अराय समावनो नांलाय खम नांज्लाय खमज्लायै थाङो होननानै फोथायो बेखायनो बे गोथार सानाव रावजोंबो नांलायनो बोराबलायनो मोना होननानै जों फोथायो ओ जायगा लानानै जायगा बर'फोरा बिदिनो गुबुन गुबुन आखुयै बैसागु खुंनाय जायो ओ नोंथांमोननि जा बोरै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ बैसागोनि सोमोन्दै आंहा एसे एसेबां बेबायदि फोरमायनो हानाय आं हानाय नङा खोमा जिखिनि आं बुजियो जाखिनि आं मोनदां आं बेखौ खौ नोंथांमोननि सिगांआव आङो फोरमायनो होननानै सानदों औ आंनि बुजिनाय आंनि मोन गोनांथिखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जे नों थाङा आंनो जे गुवारै ओ फोरमायनानै बेखेवनानै नोंथाङा फोरमायलांबाय आंनो खोन्थ खालामांबाय नोंथांनि बुंनाय मोनफ्रोमबो बे ओ सैथो ओ गोदान बे बैसागोखौ जोङो गोदान बोसोर होननानैबो जोङो फालिनाय जायो ओ बे बैसागोखौ औ बे बैसागु सागोफ्रा एप्रिल मासाव जोङो बेखौ फालिनाय जायो नङा होमबा बे औ बे मासाव माने ओ बयबो माने बिफां लाइफांफोरा माने रानस्राव जानाया बे ओ गोदान बिलाइ ओ खिलिखाङो आरो बेदों बे बैसागो समाव ओ बिफां लाइफांफोरखौबो सोमखोर समायना नुयो आरो बे बैसा सागोआ जाबाय गोदान बोसोर गोदान बोसोर होननानै जों बयबो फालियो आरो औ आरो बे बैसागोआव माने मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु होननानैबो आं खोनानो मोनदों औ बेयाव ओ मोसौफोरखौबो ओ मा होनगोन ओ थु-थुखैनाय जायो होननानै आं खोनानो मोनदों औ ओ मानो होनबा बे मोसौखौ बोसोराव खनसे बेबायदि थुखैनाय जायो बे ओ बिदिनो ओ लाव फान्थाव बेफोरबायदिनि थुख्रा हानानै
औ
बिसोरो मोसौनि मोजांनि थाखाय माने ओ गोबां फिसा बिदि एरहोनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे फालि थायखौ फालिदों फालियो होननानै आं मोनथिदों माने थुखैखांनायनि उनाव लाव जा फान्थाव जा बेबा- बेफोरबायदि लावखारफोरा मे थाइखौ खन्नानै ओ मोसौनियाव खुबैयो होननानै आं खोनानो मोनदों नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेबायदिनो बे बैसागोआव गोबां गोखा गोखै ओंख्रिखौ ओ लगायनानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बे बैसागुआव साफ्रोमबो सुबुंफोरा माने उन्दैया गिदिरनिफ्राय मान लायो आरो बेबायदिनो गिदिरफोरा उन्दैनो ओ इउ मोजांनि थाखाय बिदिनो मोजां बिर ओ गसायनायाव मोजां बो-बोर बिना होयो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेबायदिनो रंजा खुसि उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो रंजानानै बे गोदान बोसोरखौ एबा बैसागोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो बे बैस औ बैसागोआव ओ बाहायनाय दामग्रा आगजुफोरनि सोमोन्दै आं एसे बुंनि ओ नोंथाङाबो आं एसे फोरमायबाय आरो आं एसे बुंना बुंबावनो सानदों
औ औ नोंथां बुंजागोन दे
औ गोदोनि समाव माने खाम जथा सेरजा बेबायदिनो बाहायनानै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ
औ मानोना बेफोरबायदि खाम जथा सिफुं बेफोरबायदि दामनायजोंसो माने गोगोम जायो होननानै आं सानो मानो होमबा गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय आबै आबौमोननिफ्रायनो बेफोर आगजुफोरखौ बाहायगासिनो दं आरो दा दायोबो सोलिगासिनो दं होन सोलिगासिनो दं
औ
आरो बेयाव मा होनगोन बेबायदिनो बैसागोखौ स्नि सानहासिम सानहालागै फालियो होननानै मिथिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो बे बैसागोआव मा मा खालामो मा माने माबोरै बैसागोखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ नोंथां आंथ' बुंलांबायानो एसे
औ
आरो जोंना समाबो जासिगोन नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोङो दोनथलायनोसै ना इयुनाव नोंखौ लोगो मोनफिन- गोन होननानै मिजिंथिबाय बैसागोनि सोमोन्दै औ बैसागोनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ गोजोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां उम